खोनादोंबा नोंथाङा औ नोंथां
गोजोन बेलासिनि औ औ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय जाबाय
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम
औ
औ
आंनि नोंथां आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोना जादों नोंथांजों आं बरफोरनि दोरोङारि ओंखाम ओंख्रि संनाय बा जानायनि बागै सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन थारैनो दोननाय बुंनोसै
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो मा मा रोखोमनि संनायाव खावनाय बा ओंख्रि जाबोगासिनो दं नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां जेरैहाय जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो अनला औ बेनिफ्राय नारजि अमा आरो बेनिफ्राय जोंहा दङ नाफाम जायखौ जोङो ना गोराननिफ्राय बानायनाय जायो
औ नोंथां औ
औ बैफोरखौहाय माबोरै बानाय बानाय होननानै बुङोब्ला आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायसै हायाब्लाबो
औ नोंथां दे बुं
औ जोङो गिबियावनो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंहा अन गुन्दैनि गोनांथि जानानै फैयो औ जाय अन गुन्दैखौ जोङो माइरंनिफ्राय देनानै बा मेसिनाव सौनानै मोननाय जायो औ बेखौहाय जों गिबियावनो दैयाव सोमगोरोनानै लानांगौ जायो औ बिनिफ्राय जोङो बे माइरंखौ थबसियाव नङाब्लाबो बेबदिनो वालफोरावबो आरो आथिखाल मुगायावथ' गोबां गोदान गोदान रोखोमनि मेसिन ओंखारबाय बे बै फोरावबो होनानै जोङो औ गुदि खालामनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
बैफोरबायदिनो जोङो अनखौ गुन्दै माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो दैखौहाय सारायाव जानगारना लानाय जायो।
औ नोंथां औ।
बेनि उनावहाय जोङो अन गुन्दैखौ एसे एसे गारनानै होसननाय होसनबाय थायो नोंथां।
औ नोंथां औ नोंगौ।
जाहाथे जोङो खनसेनो होयोब्ला गथा जानानै गथा जायो बिनि नि थाखाय जोङो इसे इसे गारसन गारसन होनाय जायो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोङो खारैखौ सरनानै लाग्रोनाय जायो। जोङो औ खारैखौ मानिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो आइथा थालिरनिफ्राय दाननानै ओ जोङो आथि थालिरखौ गिबियाव दाननानै जोङो बेखौ थुख्रा थुख्रा हास'नानै औ गिबियावनो बेखौ बिनि बिगुर फोरखौ जिरनानै बा बेनि मादाखौ खदालजों जावख'नानै जों औ जावखानानै सानदुङाव फोराननानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो औ बेखौ स्नि सानसो बा दाइन साननि उनाव जोङो जेब्ला रानो अब्ला जों बेखौ अरजों सावनानै जोङो बेखौ औ हांगार महरनि खालामनाय जायो जायखौ जोङो खारै खारैनि ओ बिखब होननानै बुङो जे बेखौहाय जोङो औ बैफोरबादिनो सेकनि एबा खरखाफोरावहाय जोङो ज' लानानै बेनि सिंजोंहाय मोननैसो गुदुं खालामनानै जोङो बेवहाय दै दै एसे होनानै जोङो बेखौ सरनानै लाग्रो जायो आरो नोंथां औ। औ जेब्ला अन गुन्दैखौ होखङोन अब्ला जों खारैखौबो एसे एसे लुनानै होनाय जायो नोंथां। औ बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय बायदिसिना रोखोमनि बेदरफोर होनानै जानो हायो जेरैहाय जोङो ओ गोबां रोखोमनि औ फारौ बेदरबो होनानै जानो हायो आरो बयलार बेदरबो होनानै जानो हायो। बिनिफ्राय औ दाउ बेदरबो होनानै जानो हायो। औ बेफोरबादिनो जोङो औ बायदिसिना रोखोमनि बेदर होनानै बे अनला अनला खारायावहाय जोङो होनानै जानो हायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां
औ नोंथां बैफोरबादिनो जोङो
औ
नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ? औ नोंथांमोननि औ औ। नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ' नाफाम ओंख्रिखौ जायै जानांगौ नोंथां?
औ दाथ बारा जानाय जाया नोंथां एफा एनै ओरैनो।
जोङो नाफामखौहाय मानिफ्राय बानाय होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो गिबियावनो औ ना गोरानि गोनांथि जानानै फेग्रो आरो ना नोंथां। आ औ बे ना गोरानखौहाय जोङो दैमा दैसा हाखर हालाफोरावबो जोङो खायसे खायसे गुरनानै फोरानना लायो आरो ओ औ खायसे औ खायसे खायसे हाइ बेखौ गलाफोरनिफ्रायबो बायनानै लाबोनाय जायो आरो बेखौ जोङो औ ओ बेफोरबादिनो जोङो सान्दुङाव फोराननानै लाग्रोनाय जायो। जेब्ला औ बे नाया रानगोन अब्ला जोङो बेखौ ववालाव देग्लिनानै लाग्राय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
वहाय जोंङो ओ बायदिसिना रोखोमनि नांगौ जानाय जेरैहाय थास'नि थास'नि थास' गोसोमनि थारा बैखौ होयोब्ला जोंनि नाफाम बा नाफा फाम बानायनाया मोजां जायो होननानै मिथिनो खोनानो मोन्दों। औ बेनिफ्राय बेनि थाखायनो जोङो बेै थास'नि थाराखौबो जोङो देग्नानै लाग्रोनाय जायो नोंथां।
गुबुन नंगौ नोंथां।
बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला ना गोरानखौ देग्लिखांनानै थास'खौ देग्लिखांनानै लायो अब्ला जों ओ मोनसे औवानि गोदोर गोदोर हासुं महरनि मोनसे थुख्रा लानाय जायो नोंथां औ बेवहायनो जोङो बै ना गोरानखौ जों आरोहाय जोङो थास' थास'नि थारान देग्नायखौ जोङो ज सोनानै थुम थुम नारसोनानै बेैफोरबायदिनो ओ बायदिसिना रोखोमनि ओ बेसादजों जोङो मुथेनानै खानानै दोननाय जायो नोंथां। औ औ बे खौहाय जोङो गोबाव समहालागिरद दोननानै जोङो बाहायनानै जानाय नुनो मोनो। ओ जेसा औ बेखौहाय जोङो जेसेबांनो गोबावहाय लाखिनानै दोननायायो एसबांनो बेनि गोथावा बारासिन जालांगोन होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो नोंथां। ओ औ नोंथां। ओ बेनि गोथावा बेनि थावनायाबो जोबोर गोथाव आरो बे बेखौहाय जोङो दोनथुमनानै जानाय ओंख्रि होननानैबो जोङो मिथिनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
ओ बिब्दिनो नोंथाङाहाय नारजि ओंख्रिखौहाय जोङो माबोरैहाय बानायो बा माबोरैहाय गायनानै दिहुनो नोंथाङा आंनिसिम एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
नोंथां दिनाय।
जोंनि ओनसोलाव नोंथां नारजि होनोब्ला जोंना दोनथुमनायनि जाग्रायाव गो गोग्लैयो जायखौ जोङो जोनोम जानायनिफ्राय लानानै देरनायसिम जेला बिलाइ हायो अब्लानिफ्राय जोङो खानानै फोरानो फोराननानै जोङो बेखौ मा दोनथुमनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
जोङो बेखौ मा गारै माबोरै गायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो हाखौ एवग्लिनानै आरो जोङो जोलैखौ बा फोनानै नोंथां जोङो बेखौ रज' होनानै उनाव जोङो बेखौ खानानै फोरानो फोरानखांनायनि उनाव बेखौ जोङो मोनसे बस्थायाव सो सोनानै जोङो बेखौ गोबाव समनि थाखाय दोननाय जायो औ दोनथुमो बे बेनिखायनो बेखौ दोनथुमनानै जाग्रा होननानैबो बुंनाय जायो बुंनो थाङोब्ला जोङो नारजि ओंख्रिखौ जों माबोरै सङो होनोब्ला जोंना। नारजि ओंख्रिखौ गिबियावनो रुइनायनि थाखाय जोङो दान्दिसे सम
औ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो औ नंगौ बिनि उनाव जोङो रुनाय बादि मोनो। ब्ला औ औ।
औ दैयाव रुनाय बायदियै जोङो। संनाय जायो उनाव जों बेखौ एसे खारै। होदलानानै जोङो बेखौ। ओ गलियोब्ला जोङो सागंजों जोङो सागंजों जोङो। सानानै जानाय जायो आरो नोंथाङा औ बिदिनो जोङो नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां आरो जोङो नारजिजों लोगोआव अमा।
औ औ औ बैफोरखौ होयोब्ला बांसिन। बांसिन गोथाव जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। औ नोंथां।
बुंनायसै नोंथां आरोबाव।
ओम नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव जोङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि अनला आरो दाउखौ। माबोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन। थारैनो ओ जोङो गिबियावनो अनलाखौ संनो थाखाय। आं सिगाङावनो बुंखानाय बायदि। बेहाय जोङो अनला अन गुन्दैनि गोनांथि जायो होननानै बुंदोंमोन ना। बेखौहाय जोङो औ। माइरंखौहाय गंसे आयजेंआव दसे समनि थाखाय जोङो सोमहाबनानै दोननाय जायो। बिब्दिनो जोङो बेखौ सोमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो उवालाव बा मेसििनफोराव जोङो दसे समनि। गेजेरावनो जोङो मेसििनजों उनानै लानो हायो बेनि उनावहाय जोङो। औ नांगौ जानाय खारदैखौबो जोङो सरनानै लाखानाय जायो। आरो औ बेनि सिगां जोङो आंनि मिथिनाय बादिब्ला दाउ बेदरखौहाय जोङो सिगां एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जोङो सारायाव बा थौआव दैखौआव होग्रोनानै दैखौ एसे गोदौ होनोनानै अ माइरं माइरंनि गुन्दै बा अन गुन्दै बेखौहाय जोङो गारसन गारसन होनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो औ एसे एरे एरै होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो औ खारैखौबो एसे एसे लुनानै होयो। बेनिफ्राय दसे दसे सम गोदौखांहोनायनि उनाव गासै नांगौ जानाय बेसादफोर। जेरै- मस्ला जाब्रां बायदिसिना रोखोमनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ खौ जों औ जोङो बेवहाय होग्रोना लाखांनायनि उनाव जोङो दाउ बेदरखौ होनानै बेफोरबायदिनो दसे दसे एरनानै होनाय जायो आरो। बैफोरबादिनो दसे थामजि मिनिटनि एसे खमबो लायो मालाबा बेफोरबायदि गोबाव बो लायो बेफोरबायदिनो जोङो दसे सम गोदौहोखांनानै बोखांनाय जायो आरो ना नोंथां। नोंथां औ आङो बैफोरनि बैफोरखौ माबोरैहाय सङो आं बेफोरनि बागै बारा मिथियामोन आङो जाखिनि मिथिग आं नोंथांनिसिम बेखिनि खौ नों फोरमायहरनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथाङा जाखिनि फोरमायदों बेनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
नोंथां दे बिदिब्ला जोंना
औ नोंथां औ दे बिदि ब्ला दोनथनोसै औ दे। औ नोंथां